हेल' औ खोनादों ना अ दे रायज्लाय जासिगोन ओमबा
ओ ओ जोंहा दायो गाननाय-जोमनायनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन
अके दे जागोन
गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङा मा बुजियो बुंनो हागोन ना?
औ गाननाय जोमनायाथ बेनोसै जेनेबा ओ जोङो जोंहा गाननाय जोमनाय थायो मानसि हिसाबै बिदि आब्रुथि गोनां गाननाय जोमनाय थायो आरोना जोंनि बरफोरा आलदा गाननाय थायो। बेखिजा नायोबा जेनेबा असमियाफोरा गारफोरा बा बिदि बांगालफोराबो गावबा गावनि जेनेबा गाननाय जोमनाय थायो आरोना आल दा ओनफाय बे फोरखौ लानानै जों फोरा जेनेबा गोग्गानायबो थायो। जोंफोरनि हारिमुफोरनि महर राबो बेरखाङो नङा होमबा ओमफाय आरो थ बिदिनो जोङो ओ गाननाय जोमनायखौनो लानानै आगोलनिफ्रायनो ओ बेफोरबायदि गोबां माने ओ रंजाथाइ फोरबोफोरावबो देखायबोदों रंजाबोदों जोंना जेनेबा नै बैसागो बोथोर फोरबाबोथ जोंफोरा निजेनि खायसे माने बोथोरजों मिलायनानै गाननाय खसाबारि थायो नङा होमबा बेफोरबायदि गोज्जा हाबाफोरावबो गोजा दखना गाननाय जायो। गोबांखौनो नोंथाङा नुदों जानो हागौ ओ आरोथ बिखिजा नायोब्ला बैसागो बोथोराव बिदि गोमो दखना सलियो आरोना गोमो दखनाखौ बांसिन गाननाय जायो ओमफ्राय फास्राफोराबो जेनेबा आरनाइ आरनाइ बेफोरबायदा लानाय जायो फास्रा बिदिखौ आङो नुनो मोनदों आरो दासिमबो सोलिगासिनो दङ। बेनिफ्रायथ गाननाय जोमनाया अरायबो थागोनानो आं बेखौनो बुंबाय आरो गाननाय जोमनायनि सायाव दा नों थाबो एसे फोरमायजागोन बेनि फारसे मा सानो।
आंनि साननाय बायदिब्ला आरो आंनि मिथिनाय बायदिब्ला गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंफोरो गावनि देहाखौहा ओ बिदिनो खोबनानै दोननो थाखाय बाहायनाय मोनसे मुवा बियो जेनेब्ला जोङो मिथियो बा जोंङो जारिमिनाव नायब्ला नुयो जे गोदो गोदायहाय आबै-आबौमोननि समावहा जों नुनो मोनो जे माने जेब्ला गोदो गोदाय ओ मानसिफोराहा मा खालामदोंमोन बिदिनो दंफां बिलाइफोरफोरखो गाननानै थादोंमोन।
नंगौ
ओ बिसोरोहा मा खालामदोंमोन बे दंफां बिलाइफोरखोनो मा खालामदोंमोन बिसोरो माने गावाइसोरनि गाननाय बिसोरो माने बानायनानै लादोंमोन आरो बाट जोङो दायो नुयो जे माने जोंहा दायोहा बिदिनो गोबां रोखोम नि गान्नाय जोमनाय जोंहा दङ जेरै जोङो बुंनो हायो जोंहा मदारन गाननाय जोमनाय दङ लोगोसे जोंफोरहा गाव गाइनि ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनाय दङ जोंहा ओ जोंफोरोहा ओ बुंनो हायो जे ओ माने गाननाय जोमनायाहा जोंफोरखौ माने समायना नुहैयो आरो जोंफोरो नुयो जे जोंनि बरफोरनिहा मा गाव गाइनि मोनसे आंगो गाननाय जोमनाय दङ जोंहा ओ द दखना जों जायखौ मिथियो आरो गामसा आरनाइ आरो रिगि रिगां फास्रा जोंफोरो बुङो जोंहा बे गावगाइनि मोनसे मा जोंनि आंगो गाननाय जोमनाय बियो आरो जोङो दखनाखो नायोब्ला जों मोननै रोखोमनि नुयो जोंनि बे गाननाय जोमनायखौ। नायोब्ला आरो जोंनि गाननाय जोमनायखो ओ जायखौ जोङो बुङो अग्रं दखना आरो मोनसेया लांगा दखना होननानै बुङो आरो बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन जोङो गुबुनफोरनि बिदिनो गाननाय जोमनायखौ जोङो नायोब्ला नुयो जे एसामिसफोरहा जेरै मेख्ला सादोर दङ सारि दङ बिदिनो बिदिनो लेहेंगाफोर दङ आरो कुरटाफोर दङ बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिदि गाननाय जोमनायफोरखौहा जों नुयो आरो बेफोरो जोंखौहा मा खालामो समायना नुहोयो बे गाननाय जोमनायफोराहा ओ आरो जोङो नुनो मोनो जेरावनो जा बिदिनो फांसनफोरानो जा जा बा माबा मोनसे बिदिनो फोरबोफोरानो जा बेफोरावहा जों मा नुयो जोङो बिदिनो मानसिफोरा बिदिनो गानफब जोमफब जोङो थांनायफोरखौहा जों नुयो आरो बियो जोंखो मा खालामो बांसिन माने मोजांसिन नुहोयो आरो ओ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा गाननाय जोमनायनि गेजेरावहा नोङो बबे गाननाय जोमनायखौ बांसिन मोजां मोनो
औ थारैनो आंथ दा आंनि नोजोरजों नायोबा आरोना गाननाय जोमनायनि बेलायाव आङो बे दखनाखौनो जोंनि नर्थ इस्टनि गेजेराव आरोना आं साबसिन माने समायनासिन गाननाय आंनि जेनेबा नोजो राव नुनो मोनो आरो आङो जोबोद‌ मोजां मोनो एनि ओमफ्राय बर हिसाबै जोबोद माने बिदि रंजानायबो थायो आरोना आंहा जेनेबा साबसिन बे बेफोरबायदि मोजां गाननाय जोमनाय बिदि हारिनि आंहा दङ बेनिफ्राय आंथ बांसिन बिदि दखनाफोरखौनो माने मोजां मोनो आरोना बेनिफ्राय जेनेबा हाबाफोर जायोब्लाबो दखना आरि खान गाननानै थांनाय जायो मालाबाफोर नफोरावबो बेफोरबाय दि जोंहा फोरबो बा खुंथाइफोर थायो आरोना ओ मानसिफोर फैयो जोंनि नआव जानाय लोंनाय बायदिसिना जायो अब्ला बेफोरबायदिफोरावबो जोङो दखनाफोरखौनो बांसिन गाननाय जायो आलासि सोंनायफोरावबाबो दखनाफोरखौनो गाननाय जायो आरो बेनिफ्रायथ आरो थासिगोनानो गासिबो समाव जों दखनाखौबो गाननो हाया नङा होमबा जेनेबा मालाबा स समाव जेनेबा बाहेरफोराव थाङोब्ला जोंफोरा दा जेने बा जाफोरबो गोदान गाननाय जोमनाय थायो बेफोरखौ गाननाय जायो आरो ओ थेवब्लाबो आङो बांसिन बिनै बे दखनाखौनो मोजां मोनो आरो ओ नोंथाङाबो बुंनो सा माखौ मोजांसिन मोनो
औ ओ आंबो दखनाखौ मोजां मोनो मानो होनबोला दखनायाथ जोबोद मोजांखा आरो जेब्ला जोङो दखनाखौ गानो अब्लानिया बांसिन मोजां नुयो आरो माने जोंफोरो बुंनो हायो जे माने द खनायानो बयनिख्रुइ मोजां होननानै मानो होनबोला दखनाया मोनसे बियो कमफर्टेबोल गाननाय जोमनाय जोंनि थाखाय जायखौ जों गाननानैहा जोबोद मोजां मोनो आरो गावायखौनो जोङो समायना नुयो जोङो दखनाखौ गानबोला आरो आरो जोंफोरो नायनो हायो जे जोंफोरा माखासे प्रग्रामफोर जायो नआवहा हाबाफोर जायो बा बिदिनो बिदिनो फोरबोफोर जायो बा बिदिनो गुबुन गुबुन जोंफोरा प्रग्रामफोर जायो अब्ला जों मा खालामो बिनिनो गोदान गोदान जोङो गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो बायो आरो जोङो गानो आरो जोंफोरो मा खालामो जोङो माने नोंनि गाननाय जोमनायाहा जेनेबा मोजां नुदोंब्ला जोंफोरो मा खालामो म माने नों माहानिफ्राय बायनाय माहानिफ्राय नोङो बिखो मोननाय बेफोरबायदि जोङो सोंनानै मा खालामो जोङो जोंबो माने बायनो सेस्था खालामो आरो माने गाननाय जोमनायाहा जोबोद मोजां आरो माने जोंफोर जहा मा खालामो बियो माने गोसो गलि होयो आरो जेनेबा जोंफोरो मालायखौ माने मोजां गाननाय नुबोला जोंफोरखौ मा खालामो जोङो माने बायनो सेस्था खालामो आरो माने सोंबाय बायो आरोना जोङो बायनो होननानैहा आरो बहानिफ्राय बायनाय मानाय होन्नानै दखनाखौ जोङो बुंनो थाङोबा दखनाया माने जोंनि थाखाय मोनसे दम माने आंगो आरो जोबोद समायना मुवा होनजायो आरो ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा ना मा बुंनो सानो जेनेबा मदार्न गाननाय जोमनायनि सायावहा नोंथाङा
औ जायो मदार्न गाननाय जोमनाया बेनो आरोना जेनेबा गासिबो समाव जोंथ बिदि दखनाखौ गाननो हाया मानो होनबा जोंना दखना गाननो थाखाय थेप नो गोनां जायो बेनिफ्राय आरो इसे माने गिलिरसिनबो। जायो आरोना गासिबो समाव माने जोङो जेनेबा साननानै ला नोंथाङा जेनेबा बबेयावबा हाजोफोराव थांदों आरो ना हाजो फोराव थाङोब्ला बेवहाय जोबोद खस्थ जायो आरोना बेरायनाय फोराव थाङो बिदि सुबुंफोरा माने खारनो हानाय बा बिदि थाबायनो हानाय थाब थाब आरोना। बेफोरबायदियाव जेनेबा दखनाफोरजों हाया जायो आरो जोङो एसे बां सुबिदा मोना आरोना बेनिफ्राय जेने बा। गोदान गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो जेनेबा लंपेन्टफोर गानोबा बेफोरबायदिया माने जोंफोरखौ सुबिदासिन खालायो आरोना। ओमफ्राय आरो दखनायाव थ नोंथाङा टेबखोबाय थानो गोनां जायो। बेफोरबायदिफोराव इसोर बि असुबिदा जायो आरो जोंफोरा ओमफ्राय गोदान गाननाय जोमनाया बिदि माने जोंखौ मा बुंगोन बेखौ सुबिदासिन खालामो आरो खायफा बिथिं
औ।
एथ आरो दखनाफोरा जुमफोरा बिदि हारिमुवारि जेनेबा मोसानायफोराव बा माबा ओ गावबा गावनि कालसार देखायनायफोरनि थाखाय मोजां आरो समायना मदार्न ड्रेसखौबो गाननाय जायो आङो गोबां बेफोरबायदि जेनेबा बेरायनो थाङो ङोब्ला आरो जेनेबा बबेबा ओ रेस्टुरेन्टफोराव थाङोबाबो बांसिन जेनेबा मडार्न ड्रेसखौ गाननाय जायो आरो।
औ।
बेनिफ्राय खायफा समाव जेनेबा बिदि गरमथार बोथोराव दखना गानबाय थ थानो जोंहा देहानि असुबिदा जायो नालाय बे मदार्न द्रेसफोरखौ गानोब्ला जोङो आराम मोनो आरो देहाखौबो बेखौनो बुङो आरो आङो ओमफ्राय नोंथाङा मा सानो गोदान गाननाय जोमनाय सायाव फोरमायजागोन नोंथाङा एसे।
आंनोबा जेनेबा मडार्न ड्रेसआबो मोजां मानो होनबोला बेबो जोंखौहा मोनसे माने हेफाजाब खालामो आरो जेनेबा जोङो नायनो हायो जे फरायसालिफोराव जों फरायनायफोराव माने बिदिनो जेनेबा प्राइभेट कलेज फोराव फरायबोला जोङो मदार्न गाननाय जायो आरो बिदिनो गोजान गोजान जायगाफोरावहा जों थांबोला मा बे मदार्न जोङो ड्रेसफोरखौहा गाननो गोनां जायो मानो होनबोला गोजान लामा हान्थिनायावथ जोङो दखना गाननानै थांजाया नालाय। एसे उसुबिदा जायो। बेफोरावहा जोंखौ गोबां हेल्प खालामो आरो आं सानो जे माने जोंफोरो खालि दखनाल नङा बा खालि सारिल नङा बा खालि मेख्लाल नङा जोङो माने गासै ड्रेसफोरखौबो मा जोङो माने गाननो नांगौ आरो। गासै ड्रेसखौबो गाननानै माने एक्सपिरियेन्स लानांगौ आरो बा गाननो नांगौ आरो मानो होनबोला गाननाय जोमनायाथ बे गाननाय जोमनायानोखा नालाय आं सानो आरोना माने गासैबो ड्रेसफोरखौहा माने गाननांगौ आरो जोङो।
नंगौ।
बिदिब्ला जोङो बे गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै रायज्लायनायखौ जों बेयावनो दोन्थनोसै दां।
औ दे जागोन दे।
गोजोन्थों।
गोजोन्थो।